औ खोनादों खोनादों।
नोंथांजों आं आथिखालनि मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादों नोंथां आंनो सम होनो हागोन ना? औ दा आं नोंखौ सोंनोसै आथिखालनि गोनो मुगानि मबाइल, कम्पिउटार, गारि मथर बेफोर सोलिबाय थानाय फोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना आंनो।
औ हागोन थानायनो आथिखालनि खोथा सोंनाय बादिनो जेरै आथिखालनि गोनोखो मुगायाव नङा होमबा। आथिखालनि गोनो मुगायाव जों गोबां सालायनायखौ नुनो मोनदों। ओ दा जों बुंनो थाङोब्ला नुयो जेरैहाय गोदोहाय जोङो ओ लाइजामखौ मोनसे खौरांनि मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे गुबुन मोनसे जायगा दासिम खौरां दैथाय हरनो थाखाय जोंहा ओ लाइजामखौखौ बाहायनाय जायोमोन नङा होबा लाइ जाम बाहायनाय जायोमोन औ थिग बेजोंनो लोगोसे जोंहा टेलिफनखौबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन थिग बे लेखायैनो जोंहा ओ आथिखालनि मुगायाव जों ओरैबायदि नुयो जोङो आथिखाल जा जोंनि गोनोखो मुगायाव जानबुं गेदेर गेदेर जानबुंजों एबा अनलाइननि गेजेरजोंनो जोंहा गोबां रोखोमनि ओ मानिखौ खामानि मावनो हानायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा ओ गुबुन गुबुन हादोरनि गुबुन गुबुन रायजो एबा गुबुन गुबुन ओनसोलनि खौरां फोरखौ खौहाय मोनथिनो थाखाय एबा खौरांफोरखौ मोननो थाखाय जोंहा न'आव न'आवनो जिरायना थानानै गावनि जानबुं एबा अनलाइन बिजोंनि गेजेरजोंनो जोंहा मोनथिना मोनो नङा होमबा खम सम समनि गेजेरावनो नाथाय जोंहा गोदोहाय ओ खौरांफोरखौ मोननो थाखाय ओ खौरां बिलाइखौ ओ नेनानै थानांगौ जायोमोन नङा होमबा साननै सानथाम गाहामनि उनावसो जोङो खौरां बि बिलाइनि गेजेरजों बायदिसिना रोखोमनि जानाय जाथायफोरखौ एबा खौरांफोरखौ जों मोननो हायोमोन नाथाय दिनै जोङो ओ दसे समनि उनावनो ओ जोङो बायदिसिना रोखोमनि खौरांफोरखौ मिथिनानै मोनो मबाइलनि जोहै दा मबाइल होननानै बुङोब्ला जोङो बायदि रोखोमै बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय सोलोंथाइनि बिथिङावनो जोङो दिनै गोनोखो मुगायाव मबाइलनि गेजेरजों बायदिसिना रोखोमनि सोलोंथाइ लानो हायो नङा होमबा जेरैहाय ओ मबाइलावनो जोंहा ओ नांगौ जानाय सोंथिनि ओ ओ सोंनायनि फिन्नायफोरखौ जोङो मोननो हायो नङा होमबा सोंथिनि फिन्नायफोरखौ थिग बेबादिनो ओ जोंहा फरायसाफोरा बायदि रोखोमनि ओ नांगौ जानाय हेफाजाब मोननो हादों नङा होमबा दिनैनि गोनोखो मुगायाव थिग बेफोरबायदिनो जोंहा नांगौ जानाय जेरैहाय ओ कम्पिउटारनि गेजेरजों बायदि रोखोमनि ओ अनलाइन खालामनो हायो नङा होमबा बायदि रोखोमनि खामानिफोरनि फोरमान बिलाइ खागज खाखोर बिलाइफोरखौ जोङो दहननो हायो नङा होमबा खम समनि गेजेरावनो बायदि रोखोमनि हाबा मावनो हायो कम्पिउटारनि गेजेरजों बायदि बायदि दा बेनि उनावहाय दंबावो जोंहा मबाइलावहाय ओ गाननाय जोमनायनि बेलायाव दिनैनि गोनोखो मुगायाव मबाइलनि गेजेरजों जोंहा बायदि रोखोमनि ओ अर्डार होनानै जोंहा गाननाय जोमनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नों थां न'आव जिरायनानै थानानैनो जेरैहाय फ्लिप कार्ट मिस' बायदि बायदि रोखोमनि ओ एपफोरावहाय एपफोरजों जोंहा न'निफ्रायनो अर्डार खालामनानै जोङो नआवनो मोनफैनायखौ जों नुनो मोनो दा जानाय लोंनायनि बेलायावबो जों नुनो मोनो जेरैहाय दिनैनि मुगायाव ओ दिनैनि गोनोखो मुगायाव जोंङो मबाइलनि गेजेरजों बायदि रोखोमनि ओ जाग्रा मुवाजों एबा जाग्रा आदार ओ बिहरनानै एबा अर्डार खालामनानै खालामनानै जों जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां थिग बे रोखोमैनो जोंहा ओ नुनो मोनबावो रांखान्थिनि बेलायाव दिनै जों गोदोहाय ओ बेंफोराव थांनानै ओ फैसा बरनना लायनो गोनां जायोमोन एबा फैसाखौ दोनै नो गोनां जायोन नंङा होमबा नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोंहा मबाइलनि गेजेरजोंनो एबा बायदि रोखोम अनलाइन बिजोंनि गेजेरजोंनो जोंहा बायदि रांखान्थिनि बिथिङावबो हेफाजाब मोननो हायो जेरैहाय ओ गुगोल पे ओ फन पे पे टि एम बायदि बायदि एपफोरानो जोंखौ मबाइलनि गेजेरजों गोबां हेफाजाब होनो हादों नङा होमबा नोंथां दा ओ थांलाय फैलायनि राहायाव बुङोब्ला जोंहा नुनो मोनो गोदोहाय जोंहा गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांनो थाखाय थाबायनानै एबा ओ मोसौ गारिफोरजों जोंहा थांलाय फैलाय खालामनाय राहाखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दिनै दिनैनि दिनाव जों ओरैबायदि नुयो दिनैनि दिनाव गोबां रोखोमनि बिगियाननि मुगाजों देहाव दिहुनजानाय गारि मथर बायदि रोखोमनि लेर गारि बायदि रोखोमनि बिरखं एबा जाहाजजों थांलाय फैलाय खालामनायखौ जों नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां औ औ थिक बे रो खोमैनो बायदि रोखोमै दिनैनि आथिखाल मुगायाव एबा गोनोखो मुगायाव बायदि रोखोमै सोलाय नायखौ जों नुनो मोनो दा बेनि बेलायावनो जोङो दिनै गेदेर गेदेर ओ दारिमिन फसं थानफोराव गेदेर गेदेर गोनोखो मुगानि दिहुनजानाय बे एबा बिगियान मुगायाव दिहुनजानाय जा गेदेर गेदेर मेसिनफोरजों खामानि मावना खम समनि गेजेरावनो थिग बे रोखोमैनो जोंहा ओ दिनैनि बे गोनोखो मुगायाव बुंनो थाङोब्ला गोबां खामानि मावनानै जौगाबोनायखौ खम समनि गेजेरावनो खामानि मावनानै ओ गोबां ओ जोंङो जौगाबोनायखौ नुनो मोनो दा बे रोखोमैनो जोंहा दिनै नुनो मोनबावो जोंनि न'खरफोरावहाय ओ आगोलहाय जोंङो ओंखाम ओंख्रिखौहाय ओ सौखायाव एबा अर दाबाव बनजों संनानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा
औ औ
नाथाय दिनैनि मुगायाव जोंङो नुनो मोनो ओ गेस गेसाव संनानै जोंङो ओ जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों थां दा बेनि अनगायै बो जोंहा गेसाव संनायनि अनगायैबो जा जोंनि कारेन्ट एबा लाइनजों जोंहा बायदि रोखोमनि ओंख्रि एबा ओंखामफोरखौ संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो मोनो कारेन्ट जों औ थिग बे रोखोमैनो जोंहा ओ बायदि रोखोमै संनाय खावनायनि बेलायावबो जोंहा गोबां सोलायनायखौबो जों नुनो मोनो दा बे रोखोमैनो जोंहा आबाद मावनायनि बेलायावबो दिनै ओ गोदोहाय जों नुनो मोनोमोन मोसौफोरजों हालेवनानै आबाद मावनायखौ नाथाय दिनै जोङो बायदि रोखोमनि ओ ट्रेक्टर एबा बायदि रोखोमनि मेसिनफोरजों ओ हाल एवनायनिफ्राय लानानै मारा नानायनिफ्राय लानानै बायदि बायदि रोखोमनिफ्राय खामानिफोराव जोंङो ओ दिनै ओ सालायनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ दा बे रोखोमैनो जोंहा दिनै सोलायनायफोरखौ नुनो मोनो। दा नोंथाङाबो आ थिखालनि मुगायाव मबाइलनि जोहै मा मा खालामबावनो हायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन। जे आं दा हाय बुंनो थाङोजे मबाइनि बागै। नोंथाङाथ एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय जे जों जोंना आगोलो मबाइल गैयामोन जे टेलिफनसो बाहायोमोन। स' दा दानि मुगायावथ' दानि जेनेरेसननियाव मबाइलाव बायदि बायदि जेराद जेरै-
बे बायदि जे जेनि फिननाय नांगौ बेफोरखौ फिननाय मोन सोंनायखौ फिननाय मोनफिननाय बेफोरबायदि ओंखारदों आथिखालनि मुग गायाव आरो बायदि बायदि सोरखौबा ओ टेक्स खामनाय बा भिडिअ' नायनाय सोरनिबा बायदि बायदि बेफोरबायदि ओंखारदो, जे नोंथाङा एसे आगोलाव बुंलाङो, बिदिनो जे गाननाय जोमनायनि बेलायाव जोङोहाय अनलाइन खामनो हायो। मि बा फ्लिपकार्ट बा बेफोरबायदि नोंथाङा बुंलांखादो एसे आगोलाव स' जानाय लोंनायनि बे बेलायावबो बेफोरबायदिनो जों अनलाइन खालामनाबो जानो हायो मबाइलाव। जे जि बुस्थुखौ नांगौ बेफोरखौ मोनो आरो बायदि बायदि जिरादफोरजों जिरादफोरखौ जों मबाइलनि सोलोंनाबो लानो हायो जे फरायनायनि आइदियाव माखौबा बुजि मोनाखैबा बेखौ जों मबाइलाव बोनानै बुजिना लानो हायो आरो बिनिफ्राय जों मबाइलनिफ्राय फरायनोबो हायो। स' आरो बायदि बायदि दोंबावो जे मबाइलजों बायदि बायदि खामानि मावनाया आरो आं दा कमपिउतारनि बेलायाव बुंनो थाङो जि गोदोनि दिनावहाय बेफोरो गैयामोन, नाथाय दानि जेनेरेसनाव कम्पिउटारफोरा बिराद माने गासै खामानिखौनो मावनो हायो। जेरै- जेर'क्स खामनाय बायदि फट' सोरनिबा इदित खामनाय, बा माइबानाय बेफोरबायदियाव हेफाजाब होयो। जे जोंनि नांगौ खामानियाव जों बाहायनो हायो। कम्पिउटारखौहाय जे सोरनोबा मायाबा मोनसे हाबानि रिसेपसननि कार्ड बेफोरबायदि बानायनायाव जोंखौ मदद होयो। इदित बानायनायाव बायदि बेफोरबायदियाव आरो सोरनोबा माबा मोनसे लिरनाय, बा माबानायाव बेफोरबायदियावबो हेफाजाब होयो। जोंनिया कम्पिउटारनि बेलाया बिसिमानो आरो दा आं बुंनो थाङो जे गारि मथर बेफोरनि बागै। गारि मथर बेफोर जाबाय आगोल जोंनियाथ' गारि मथरबो गैयामोन। खालि मोसौनि मोसौ जों बोनाय बि गारिया दङमोन मोसौजों बोनाया। बियो आरो आथिखालनि ओंखारनाय नुनो मोनबाय जे बायदि बायदि गारि बेफोरबायदि ओंखारनायखौ नुनो मोनबाय। दा जे जों जेरावहाय दावगायनो जेनेबा जेन'ब्ला जों जेराव थांनो नागिरो बेवहाय जों गारिजों थांनो हायो। गोसोबायदि जेराव थाङो बियावनो माने लांगोन बेफोरबायदि जों थांनो हायो आरो गावबा गाव गारि मथरजों माने आगोलनि दिनावथ' बेबायदि गैयामोन नाथाय दानि दिन बेफोर खामदों
औ
बे बाइक गारि मथर बायनानै सोरबाया लनजों बायनानै बेफोरखौ मबा खामानि स' इसिमानो आरो आंनि होननाया दानि आयदा जेनेरेसन फैबाय थानायाव।
औ औ नंगौ सैथो खोथा नोंथांनि बुंनाया औ औ औ दङ ओ ओ नोंथां बुंनाय बादिनो गोबां सोलायनायखौ जों दिनै आथिखालनि गोनोखो मुगायाव नुबोदों ओ थिग बे बेलायाव जोंहा ओ दिनैनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा देहा फाहामसालियावनो जोंहा दिनै ओरैबायदि सोलायनायखौ नुबोदों जेरैहाय जोंहा दिनैनि मुगायाव बायदि रोखोमनि गेदेर गे देर जोनथोर जोङो दिनै ओ दिनै बेमार नायग्रा ओ जो ओ जों नुनो मोनो नङा होमबा देहा फालाम फाहामसालिफोराव जेरैहाय ओ सिटि स्केन खालामनाय मेसिन एम आर आइ खालामनाय मेसिन बायदि बायदि रोखोमनि गेदेर गेदेर मेसिन जोङो दिनैनि बिगियान मुगायाव जोङो ओ नुनो मोनदों नङा होमबा बिगियानजों दिहुनजानाय थिग बेबादिनो जोंहा दिनैनि मुगायाव ओ गेदेर गेदेर सोलोंथाइ लानानै दिनै ओ जोंनि लाइमोनफोरा बायदि रोखोमनि दिहुननाय आइजें आयला दिहुननायजों लोगोसे बायदि रोखोमनि गेदेर गेदेर मेसिन दिहुननायफोरखौ जों नुनो मोन नङा होमबा दिनैनि गोनोखो मुगायाव
औ औ
थिग बेबादिनो नांगौ जानाय ओ मुवाफोरा जोंनि ओनस सोलावहाय सानफा एफा सानफा एफा फैगासिनो दङ नङा होमबा बायदि रोखोमनि गोदान गो दान मुवा बायदि रोखोमनि गोदान गोदान मावनो हानाय खामानि बायदि बायदि दा बे रोखोमैनो जोंहा दिनैनि दिनाव नुबावोनो मोनबावो मबाइलनि बेलायावनो बुंबावोब्ला जोंहा ओ गुबुन जायगानिफ्राय थाना गुबुन जायगायाव थालायनानै जोंहा ओन ओ नुलायनाय एबा नायलायनायखौ हायो जेरै भिडिअ कल नङा होमबा नोंथां औ औ थिग बेनि गेजेर जोंबो जोंहा दिनैनि मुगायाव ओ गुबुन जायगायाव थालायनानै जोंहा मोखां नायज्लायनो हायो एबा ओ खौरां लालायनो हायो नङा होमबा नोंथां नखरनि बाय बाहागिफोरजों खौरां लालायनो हायो बेफोरबायदि खाबुआ दिनै जोंनि गोनोखो दिनैनि खाव गोनोखो मुगायाव जोंहा मोननो हादों नङा होमबा नोंथां
औ